औ खोनादों
औ खोनादों।
औ आं दायो नोंथांनावहाय कल खालामनायनि उम उम जाहोनानो जादों जाहैबाय नोंथां आङो नोंथांजोंहाय जोंनि ओ जानाय लोंनाय बेनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो सावरायनो हागोन नोंथां सावरायजागोन औ।
अ जानाय जोंनि जे जानाय लोंनाय होनोबाथ' जोङो बेखौनो बुंनो हायो सिगाङावनो जेन'बा नारजि अमा फोरनो जोंनि ओंख्रियावहाय फैयो नालाय थ' औ अनला ओमफ्राय दाउ बेफोरखौ जोङो उम माने बयबो बयनिबो गोसो बोनो हानाय आरो बयजोंबो मोजां मोनजानाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो आरोना औ। आरो जोङो बेखौ जानानै माने ओ मोजां मोजां मोनो गोथाव मोनो आरो बेखौ जानानै देहानि थाखाय देहायाव जोङो मोजां माखासे ओ मा होनो ओ जानानै जोङो गोहो बोलो माने मोनो आरो आरोना भिटामिन फोर मोनो आरोना बेखौ जानानै औ दा बेखौ जानाय माने बेखौ जानाय होननानै बुङोबा माबायदि जायो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायना होनो नागिरदों ओ बेनि अनगायैबो दंबावो माने गुबुन गुबुन ना जेरैहाय ना मा होनो बेखौ नाजों बानायनाय ओ नाफाम बेबो दङ जोंनावहाय बर'फोरनि ओंख्रियाव बेनि अनगायैबो सबायजों साम'जों बेखौ जोङो मोन हायो आरोना दा आं नोंथांनो सबायाइजों साम'जोंनि सोमोन्दै एसे खोन्थानानै होनो नागिरदों नोंथां
औ नंगौ।
औ सबायजों साम'जों होनोबा जोङो जोंहाथ'ओ जोंथ' जेन'बा गामि ओनसोलाव जुदि थायोबा जोंहाथ' दैयावहायनो साम'फोरखौहाय माने मोनो आरोना दै दैमाफोरावहाय जोङो मोननो हायो बेखौ जोङो साम'
नागिरनानै लायो आरोना दैनिफ्रायहायो ओमफ्राय बेखौ जोङो बेलासि सियावहाय साम'खौहाय दैमायाव थांनानै माने नायगिरहैयो आरो ना खननानै लायो बेयो साम'आखौ जोङो मेने दै सिंनिफ्राय ओंखारनाय मने दैयाव हाब्रुआव बेफोरबायदियाव बेवहाय मान दै सिं सिं माने मानबायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बे मानबायनायखौ जोङो नु नुयोबा जोङो बेखौहाय हमनानैहाय लाबोयो आरोना ओमफ्राय लाबोनानै बेखौहाय जोंनो जेसेबांनाखि जानो नांगौ बेसेबां जागोन मान बोथिसेनि थाखाय जोङो बेखौहाय लाब नानैहाय नआवहाय दोनफैयो मान दैयावहाय सोमनानै हरसेखौ दोनो आरोना जेन साम'आ जेन' बेयाव बेहाय खिगारनानै माने मोजाङै जेन' गाज्रिफोरखौहाय माने सोमहाबनानै जेन' बियो थाङो आरोना बिनि थाखायहाय जोङो सोमहाबनानै दोनो आरोना बिनि उनाव जोङो बेखौ अखानायैहाय जेन' जोंनि साम'नि बे जे दाखोन थायोना सामनि खुगायावहाय बेखौहाय जोङो बोखानानै गारो आरोना बोखा बोखा गारो औ बेखौ गारनायनि उनावहाय जोङो ओ साम'नि ओ खिथुखौहाय दानस'नानै नै ओ होयो आरोना औ दा बे बेखौहायो जोङो ओ मोनसे ओ
उन उनखौहाय दाननानै खिथुखौहाय दानस्र' दानस्र' खालामनानै जोङो ओ मोनसे दोआव लानानैहाय जोङो बेखौ साम'खौहाय मोजाङै ओ सं संख्रि एसे आरो बिदिनो लेबु नङाबा मै मैथाफोरजोंहाय जोङो बेखौहाय फुख'नायखौ नुनो मोनो आरो आरो ना मोजाङै जेन' साम'नि ओ मैलाफोरा जेन' खादो आरो ना बिनि थाखाय जोङो बेखौ मोजां मोजाङै फुयो आरोना गोबावैनो औ बेखौहाय हुनानै जोङो ओमफ्राय मोजाङै सुयो आर ना जेन' बेवहाय मैलाया थायै बादि जेसेबां ओ दैया जेसेबां सुनानै दैया साफा जाया माने बे साफा जाजासिम जोङो मोजाङै सुयो आरोना ओमफ्राय सु नायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय लाबोनानै जोङो ओ सुखां नानै जोङो बेखौ जेरैहाय ओ ओंख्रिफोरखौ सङो थाव सेरनानै हाय जोंङो बेखौ सामब्राम बानलुर होनानैहाय संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आरो औ आरो सबायजों साम'जों जोङो सङो नालाय बे सबाइयाबो जोंना माने जों जे आबाद मावो बेनिफ्रायनो जोङो बे सबायखौहाय ओ मोननो हायो। आरोना जों थ' आबाद मावनानै जाग्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दा बे सबाइ टआबादनिफ्राय जोङो बेखौहाय बानायनानै माने ओ हुख्रेमनानै माने बेखौ बेखौहाय रुनानै ओ बेजोंहाय साम'जोंहाय संनानै जानायखौ नुयो आरोना आरो बेखौनो औ बागार होनानै माने सबाइखौ मोजाङै रुनानै बावनो साम'आवनो होब्ला सा ओ माने साम'जोंहाय ओ
मिक्स खालामनानै संनायखौ नुयो आरो ना जोङो आरो साम'आवहाय जोङो। ओ मोजाङैहाय हो ओ माबानो मोजां जेन'बा मेेनदों आराम मोनहोनो माने मोजां रिमिन होनो थाखाय जोङो खारैखौबो होनाय जायो। खारैखौ सर'नानै जोङो बै जे जोङो सबाइनि जे बेगरखौ दोननानै बेगरखौ लानानै जे जाब्रा जोङो बेनि गारोना बे बेखौहायनो जोङो सावनानै माने जोङो बेनिफ्राय खारै बानायो आरोना नों थां दा नोंथां नोंथाङा नोंथांनिजों माबायदि माबायदि बर'फोरनि ओंख्रि जानाय खौ दासिमबो माने जायो बेखौ खोन्थानानै
औ औ औ औ ओ बर'फोरनि ओंख्रि होनबाथ' जोंना ओ अनलाजों दाउ बेखौबो जानाय जायो। ओ बेनो माने सिनायथि आरो जोंनि बर'फोरनियाव अनलाजों दाउआबो आरो आ नारजि अमायाबो आरो ओ दा जों अनलाजों दाउजों बानायनो थाखाय जोङो माबोरै बानायो बेखौ आं एसे बुंना होनोसै नोंथांनो बे अनलाजों दाउजों जानो थाखाय जों गिबियावनो जोंनोथ' ओ माइरंनि गोनांथि जायो नालाय अनला बानायनो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो। अनला ओ माइरं नांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो। खुरैयाव खुरैसे बा आदा खुरै बेफोरबायदि जोङो माइरं खौ सुनांगौ आरो सुनानै जोङो बेखौ दसे माने रुइ होनांगौ बेनि उनाव जों बेखौ ओ खिरखाफोराव बिदि ओ फोरानना दोननांगौ आरो दसे मानोना ओ बिनि दैया सर'नो थाखाय गलांनो थाखाय जोङो दसे सम माने दोननांगौ आरो बिदि आरो बेयो एसे माने रानस्रोबाथाय जों बेखौ ओ बिदिनो दिं दिंखिफोराव देनो हायो एबा ओ ग्रेन्डार मिक्सार ग्रेन्डार बेफोरावबो देनो हायो आरो। जोंथ' माने दाथ' आथिखालाव एसेबां माने दिंखिफोरजों देनाय मोनला। बांसिनानो बे मिक्सार ग्रेन्डारखौसो बाहायनाय जायो आरो माबा मोनसे दोनोब्लाथाय। बेनिखायनो जों बेफोराव देना लायो लानायनि उनाव जोङो ओ बे अन गुन्दैखौ होनायनि सिगां जोङो दै सारायाव दै होनांगौ। बे दैखौ जोङो एसे गोबौसिम माने ग्लाब ग्लाब गो गोदौ होनांगौ आरो बे खौ गोदौ होनायनि उनाव जोङो बे अन गुन्दै खौ बे गोदौनाय दैयाव सारनानै होनांगौ आरो सारना होनाय समाव जोङो बेखौ गारबाफोरजों माने एरना होबाय थानांगौ आरो। मा नङाब्लाथाय बे ओ सारायनि साराय खिथु नङाबा माने थलायाव बेेयाव ओ गथा खानाय जायो नालाय बेनिखायनो जों बेखौ एरनानै होनांगौ आरो जोङो खारैथ' नांगौ जायो नालाय जोंनो अनला बानायनो नङाब्लाथ' अनला ओंख्रियानो जानाय नङाना बेनि थाखायनो जों खारै नांगौ जायो। बे खारैखौ जोंङो होनांगौ बेयाव जों माने जेसेबां नांगौ नांजासे होब ब्लानो जाबाय आरो बांद्रायबो होनो नाङा। बे एसे नांजासे बे हो नायनानै होनांगौ आरो सौखा खालामनानै आरो बेखौ होनाय बेखौ होनायनि उनाव जों ङो गोदौ होबाय थानांगौ बे अनला ओंख्रिखौ आरो ओ जों बेयाव बेदर होनो थाखाय बेदरखौ जोङो एवफ्रामग्रोनानै लाग्रोना नांगौ आरो ओ सारायाव। बेखौ एवफ्रामनायाव जोङो बेदर एव फ्रामनायाव बियो ओ फास्स्टावनो जोङो थाव होनांगौ बेयाव थाव होनानै जोङो बेदर खौ एवफ्रामनांगौ। बे बेदर एवफ्रामनायाव जोङो मस्ला मस्लि जेरै फियासखौथ' होग्रोखानांगौना फियास नांगौ, सामब्राम गुफुर होनांगौ हाइजें ओ बिदिनो जिरा जालु बेफोरबादि ओ बानलु बेफोरबादि ओ मसला मसलि गासिखौबो देनानै होनांगौ बिदि देनानै होनानै जोङो एवफ्रामनांगौ आरो। दसे सम एवनानै जोङो बेखौ अनला ओंख्रियाव होनांगौ बे मोननैखौ जोङो जयै होनानै जयै आ दसे सम बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ जोङो जाहाथे बियो गथा जायो आरो। गथा जानायनि उनाव जोङो गथा जाब्लाथाय बेखौ जोङो खांनानै दोननांगौ। ओ बेफोर ओ बेफोरबायदिनो जोङो
अनलाजों अनलाजों दाउजों संनाय जायो आरो आरो जोङो अनलाखौ गुबुन गुबुन रोखोमैबो जानो हायो बेखौ जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ सेवालि बिबार आरो बासिगाब बिबार बेफोरबायदिजों गोखा बेफोरबायदि बिबारजों जोङो ओ जानो हायो आरो बिदि संनानै। औ आरो ओम बे ओं ओंख्रिनि अनगाथ' जोंनाबो फिथाइ सामथाइनि दा ओ दङ नालाय फिथाइ सामथायाइ दा जोंनाव थायदों नालाय दा दैज्लां नालाय बेनिखायनो जोङो आङो माने ओ थाइजौ खान्थाल बिदिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ।
थाइजौ खान्थाल आरो लिसु बेफोरनिनो बेफोर दा दैज्लां बोथोराव बेफोर फिथाइया थायो आरो जोंनियाव।
औ औ।
औ नोंथां होमब्ला जोंहा जोंना समाबो बो जाबायना बेनि थाखायनो बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ दे दोनजागोन दे औ गोजोन्थों नोंथां।